नोंथां खोनादों ना नोंथां? हेलौ नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ हेलौ नोंथां। औ नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
अ आं हेलौ। अ माथो खोनायासै दसं। हेलौ। औ। माथो सिरि जालायखो
हां औ हेल' नोंथां
अ ‌
औ औ नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोन नों थां हेलौ,
अ खोनायाखै
औ खोनादों नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोन
अ माने आं बारा मिथिगो सोंनो हरदोंमोन खोनायाखै
औ औ औ औ नोंथाङा
माथो खोनाया हेलौ, हेलौ हेलौ खोनादोंना खोनाखै नोंथाङालाय
औ औ नोंथां खोनादों ना
अ खोनादों।
औ नोंथाङा बर'नि अनला खारै जेनेबा अन अनला खारैखौथ' जायोना नोंथां बर'फोरा अनला खारै बेखौ माबायदि संनाय जायो नोंसोरनि ओनसोलाव बेखौ फोरमायनो हागोन नामा एसे नोंथां
अ अनला खारैखौथ' बिदिनो माइरंखौ सिगां सुनानै लाग्रोनांगौ ओमफाय माने दसे सम सोमनानै दोननांगौ आरो ना रुइहोनानै लानांगौ ओमफाय दैफोरखौ एसे फोराननानै लानांगौ
औ
बेनिफ्राय बिदिनो जेनेबा बेदर होनोबा बेदर खौ मोजाङै एवफ्रामनानै लानानै दै होनानै गोदौहोग्रोनांगौ आरोना ओमफाय बेनि उनाव बेदराथ' बिदिनो अमाबो होजायो अमा गोरान ओमफाय आरो लकेल दाउ बेफोरखौ होबा गोथाव जायो आरोना
औ औ औ औ
बेनिफ्राय बे दैखौ दै गोदौबा बे अनखौ देनानै लानांगौ होनांगौ आरोबाव माबानानो गोथाव जायो।
औ औ औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नाफामखौ माबायदि बनायनाय जायो नोंसिनि ओन सोलाव बेखौ होगो हागोन नामा नोंथां खोनादोंना औ औ
नाखौ बिदिनो फोराननानै लाबाय ओमफाय बै थास' स' गांख'वा
औ औ औ
खानांगौ आरोना नाखौ देनायाव बेनिफ्राय औवा हासुङाव सोनानै दोननांगौ।
औ फोरानो नामा नोंथां बेखौ
अ ना गोरानखौ फोराननानै लानांगौ थास'खौबो बिदि सुनानै दसे फोराननानै लानांगौ ओमफाय बे नाखौ देनायाव देफानांगौ आरोना
औ औ नोंथां औ औ बेखौ खा थैनाय जायो नामा नोंथां
अ बेखौ खाथायनानै दोननांगौ
औ औ बार हाबनो हायैनि थाखाय औ औ औ औ दाथ' दैज्लां थोर नोंथां ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे दैज्लां बोथोराव माबायदि गायनाय जायो नोंसोरनि ओनसोलाव माइखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां
माबायदि गायनाय जायो माने अ
औ
बिदिनो माइखौ औ गिबियाव माइखौ बिदिनो माइलिखौ सोमनानै खोथिया बानायग्रोनानै लानांगौ आरो ना बेनिफ्राय बेनि उनाव बिदिनो हालखौ मोजाङै एवना लानानै
औ औ-औ-औ-औ-औ
बिदिनो गायो आरो
औ मा मा माइनि मुं मोनथिगौ नामा नोंथां बेखौ फोरमायनो हागोना एसे
मिथिगौ मिथिनायालाय बिदिनो नामा दङ रनजित बाहादुर बियारि बिदि बायदि बायदि रोखोम बे अनेक दङ आरो
औ औ-औ नोंथाङा माबाफोर सोंगोन नामा नोंथां आंनाव
आंथ' जेबो सोंनो गोनां गैया
औ आ
मा होनदों
माथो जेबोखौनो बुजिला
नोंथांनाव नेटरक नाङाखै जानो हागौ बेनिखायनो मोजाङै खोनायाखै आं